हेलौ अ नोंथां।
गोजोन मोनाबिलिनि गाहामालायखौ जासि हरनाय थाबाय
अ नोंथां-नोंथां-नोंथांजों आङो फंसे खोथा रायज्लायनांगौ दङमोन नोंथां। नोंथांमोननि जायगायाव मा मा फोरबो फालिनाय जायो? बेफोरनि सायाव एसे मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथां। बेफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ जोंनि ओनसोलावहाय जेरैबादिहाय बैसागो फोरबो मागो दमासि काति फोरबो आमथि फोरबो बैफोरखौनो फालिनाय जायो नोंथां आरो बैफोरनि अनगायैबो गोबां रोखो मनि फोरबो खुंनाय जों नुनो मोनो जेरैहाय दिवा-दिवालि फोरबो होननानै बुंनाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि बायदिसिना दङ नोंथां।
औ नोंथां नोंथां-नोंथां-नोंथांमोननि गामियाव जे ओ बे बैसागो फोरबोखौ खुंनाय जायो बुंदोंमोना नोंथां बे बैसागु फोरबो खौ ओ गिबिनिफ्राय लानानै जोबजासिम एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां
ओ एसे फोरमायना होलाय
ओ बैसागु फोर्बोखौ जोङो गिबियाव खुंनो था-ओ जोंनि ओनसोलावहाय मोननै रोखोमै खुंनाय जायो नोंथां। जेरैहाय गिबियावनो मोसौनि बैसागो होननानै बुङोब्ला जों। सैद दाननि जोबथा सानखालि। खुंनाय जायो बै-बैखुंनाय बै सै मोसौ बैसागुखौ फालिनो थाखाय जोङो गिबियाव नांगौ जानाय बायदि रोखोमनि फिथाइ-सामथाइ। ओ बिफां-बिलाइ जेरैहाय दिग्लि लिथि थाराय हालदै लाव फान्थाव। सबाय सोवराइ आरिफोरखौ जोङो। न'खराव था-लाबखानाय गैयाब्ला। ग-गला-गलाफोरनिफ्राय लानानै फैनाय जायो। बेनि उनावहाय जों बेखौ ओ जे सैदाननि जोबथा सानखालि फुङाव सिखारनानै दुगोस्रां लोबस्रां। बेफोरखौ हानानै लाग्रोनाय जायो आरो बैफोरखौ जोङो माला-माला सुनो थाखाय जों औवानि थेंगल जिरनानै लानाय जायो। बेनि उनाव जोङो थेंगल जिरनानै माला सुखांनायनि उनाव मोसौनो गानहोखांनायनि उनाव जोङो बो बै मोसौखौ औ दैमा एबा फुख्रि एबा बिलोफोराव लांनानै। थुखैनाय जायो थुखैखांनानै जोङो बै मोसौनि मोदोमाव फननो थाखाय। जोङो जेरैहाय खान्थानि बा सारायनि हांगारखौ ह ख'नानै थाव गुबैजों। गलायनानै जोङो बैफोरबादिनो। औवानि बा थालिर फस्लानि मोनथाम थारा बा थारा लानानै जोङो खाथुमनानै जोङो मोसौ मोदोमाव फुननाय जायो जाहाथे बै सानखालि। बै सानखालि जोङो मोसौखौ उदां फोथाराव हगारना होयो जायनि थाखाय जोंनि मोसौ फोरा। मोसा मुफोरनिफ्राय रैखा मोननायनि थाखाय जोङो बै आदबखौ बाहायनाय जों नुनो मोनो नोंथां। बे औ बेनि उननि फ्राय जोङो बैसाग दाननि सेथि सानखालि गिबियावनो मानसि बैसागु सागसो फालिय जायो बै सानखालि जोङो न' औ न'खराव दौस्रां लोबस्रां। आलारि बाथि सावना धुब-धुना लगायनानै जोङो ओ जोंनि न'खरनिया। आइ बाबाखौहाय गिबियावनो खुलुमनानै बोर लाग्रोयो बैनि उनाव जोङो गामि-गामि-गामिनि। बो-बोराय बुरै आबौ आबिमोनखौ जों खुलुमनानै बोर लायो। बैफोरबादिनो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय आरो गेदेरा उओ उन्दै फोरनो बोर होनाय मान लानाय गियान लानाय बै हाबाफारिखौ जोङो बैसाग दाननि सेथि सानखालि नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथां।
औ बेनिफ्राय जोङो आरो औ नैथि सानखालिनिफ्राय जोङो मोसानालाय नोंथां बै मोसानाय खालि जोङो। जेरैहाय गामिनि बोराय-बुरै, आबै-आबौ, सेंग्रा-सिख्ला गथ'-गथाय। गासिबो बोसोरनि खनसे बैसागुखो-बैसागु फोर्बोखौ। रंजा बाजायै जोङो मिनि खुसि ओं गोसो गोथारै हगार हरनो थाखाय जोङो गासैबो ज'-ज' ओं खारनै खाम सिफुं सेरजा जथा। जाबस्रिं, गंगना, हारमुनि बायदि-बायदि दामग्रा आगजु लानानै जोङो बेनि न'खर बैनि न'खर हाबै-हाबै मोसायै-मोसायै। औ बेैफोरबादिनो जोङो ओ थाइसे-थाइनै जायनि न'खराव फैसा-फैसा गरसे बा माइरं-माइरं इसे ए हरनाय जायो बेफोरखौ जोङो मागियै मागियै गासै स्नि सान मागिनाय जायो नोंथां। बेफोरबादिनो औ जोङो जेब्ला ओम उ मो स्नि सान मोसाखांनायनि उनाव जोङो बै गासै औ जमा जानाय माखासे माइरं बा फैसा बेफोरखौ जोङो ज' खालामनानै दा मोनसे लावखार ओंख खाम बुंनाय जायो ओंखाम जानाय बुंनाय जायो जायखौ जोङो गामि खाथिनि गामि खाथिनि फिल्ड बा दैसा जिङाव बा फुख्रि जिङाव बा दुबलि फोथाराव औ जोङो बै लावखार ओंखाम जानायखौ लानाय जायो नोंथां ओ बे बेफोरबायदिनो जों बै सानखालि जों लावखार ओंखाम जाखांनायजों जों लोगोसे ए जोङो बैसागो ओ मोसानाय मोसानाय जोबथा साननि थाखाय जों गासैबो खनसे खाम सिफुं सेरजा जथा जाबस्रिं गंगना उ उ बा बायदिसिना दामग्रा आगजुफोरखौ दामनानै जोङो बैसागुखौ बैसानखालि बिदाय होयो नोंथां। आरो बेनि अनगायैबो जोङो बैसाग दाननि जोब था सानखालि जों गामि गामि खा साखाथियावनो बा फिल्द फिल्दफोराव मोनसे उ मोनसे साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो फानसन बा स्टेज प्रग्राम जों लानाय जायो औ बेवहाय औ बेवहाय जोङो जोंनि गामिनि ओन्दै ओन्दै गथ'फोरखौ जों गोसो गुदुं जाहोनो थाखाय माखासे रोखोमनि खेला दुला बारनाय रोजाबनाय मोसानाय स्टेज प्रग्राम बा बायदिसिना जों हाबाफारि लानानै खुंनाय जायो नोंथां बे बो बिदिनो औ नोंथां
अ आरो बेफोर बेफोरनि अनगायैबो बे बैसागोनि अनगायै एबो नोंथांमोननि जायगायाव ओ जिहेथु ओ आमथिसुवा खुंहोदोंमोन ना?
औ औ औ नोंथां आमथि सुवा होननानै बुङोब्ला जों सुवा जायखौ बुङो सुवा होननानै बुङो बै आमथिसुवा नांनाय दिन खालिनिफ्राय जोङो दुब्लि फोथाराव हाल खदाल जावनो मोना ओ न'खराव बा गामिनि थानसालियाव आलारि बाथि फोजोंनो मोना
औ नोंथां
बैफोरबादिनो ओ जोङो आमथिसुवा फोरबोखौ फालिनाय जायो जोंनि गामि ओनसोलावहाय जोङो ओ सानस्नि सानहालागै बा बा सान गोबांखौनो नुनाय मोनैयो मोनो बैसानसिम जोङो आमथि फोरबोखौ फालिनाय जायो ओ बे बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला स्नि सान जागोन अब्ला जोङो दो ओ दो गारनाय बुङो जायखौ जोङो बेखौ जों गामिनि थानसालियाव ओ खुंनाय जायो बै सानखालि जों गासै आमथिनि बोथोरनि फोरबो बोथोरनि फिथाइ सामथायाइ जेरैहाय खान्थाल थाइजौ जाम लिसु बायदिसिना फिथा गोग गोदै गोखै फिथाइ सामथायाइफोरखौ जोङो खान्थाल थाइजौआरिफोरखौ रैमालि बायदिसिनाफोरखौ जों बै सानखालि ज'यै जाजानानै जों आमथिफोरफखौ खुंनाय जायो नोंथां आरो बेनि बेनि ओ उननि दिनखालिना जोङो बै सानखालिनिफ्रायसो न'खराव बा गामिनि थानसालिफोराव आलारि बाथि फोजोंनो मोनो आरो दुब्लि फोथारफोराव हालेवनो जा ए एल एवनो जागायनो मोनो बेफोरबादिनो जोंनि ओनसोलावहाय आमथि फोरबोखौ बेफोरबाददिनो खुंनाय जायो नोंथां
औ आरो बेजोंनो लोगोसे नैथि ओ फोरबोजों लोगोसे ओ
औ बबो दङ नामा नोंथां औ दङ नोंथां औे बेफोरखौबो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां औ नोंथां जोङो काति फोरबो होननानै बुङोब्ला जों बोथोरनिआ बा आआबा आबादनि फोरबोनि सोमोन्दै मिथियो नोंथां काति फोरबो होननानै औ काति फोरबो होननानै बुङोब्ला जों जेरैहाय माइ गोरलै ओंखारनाय जेरै जोङो बै दिनखालि जों दुब्लियाव बा फोथाराव बेफोरावदिनो बा आबाद थिलियाव जोङो आलार बाथि लगायनानै धुप धुना सावनानै जोजोङो काति फोरबोखौ फालिनाय जायो जाहाथे जोंनि आबा आबाद थिलियाबा आबादा मोजाङै मोजां ओ जाजायो बेनि थाखाय जोङो बै फोरबोखौ खुंनाय नुनो मोनो नोंथां
औ नोंथां औ आरो औ नोंथां बुंलाय
दोननाय नोंथां नों बुंनायसाय
अ आरो नोंथांमोननि गेजेरजों लोगोसे बेफोरबायदिनो फोरबोनि बागै बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला आरो बेजोंनो लोगोसे दिवालि फोरबोबो फालियो नामा
मा बुंदोंमोन नोंथां औ औ
आरो बेफोरखौबो माबोरै फालियो बेफोरखौबो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां जोङो दिवालि फोरबो होननानै बुङोब्ला जों बै फोरबोखौ फालिनो थाखाय जोंनि जोंनि ओनसोलावहाय ओ बेफोरबायदिनो लामा लामा थालिर बिफां गायनानै जोङो आलारि बाथि सावनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां
औ आरो
बै बैदिनखालि जे ओ आलार बाथि सावो बैनि जाहोनखौ आङो मोनथिया नोंथां आं बेनि औ नोंथाङा मि मिथिगौ नामा नोंथां मिथिगौबा एसे फोरमायना होनायसाय
ओ दिवलि होननानै बुङोब्ला जोङो बिदिनो लामायाव एसे हाखर जावनानै जोङो बे थालिर दंफांखौ जोङो गायनाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो बेयाव आलारि बाथि सावनाय जायो औ सस मिथ औ दे बिदिबालाय नोंथां जनिया जोंनिया समाबो जाबायमोन नोंथांमोनि फोरबोखौ नानानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो बेनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर नोंथांनिसिम जासिहर
खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां। औ नोंथां थारैनो आंबो नोंथांमोननि ओनसोलनि फोरबोफोरखौ माबोरैहाय खुंनाय जायो आरो मा मा फोरबो फालिनाय जायो? नोंथांनि खुगानिफ्राय आङो गासै जै माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ दे।